हेलौ हेलौ हेलौ औ नोंथां खोनादों ना खोनादों ना नोंथां नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा हा
आंथ' ओरैनो दङ नोंथां
औ होनबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां औ हागोन दे नों जोङो होनबा मोन
बुंफिनलाय खेबसे नोंथां हालौ औ नोंथाङा खेबसे बुंफिनलाय
ओ बोरमा फार्म आरो दाउ फार्म खालामनायनि जोङो लारायनोसै जागोन ना नोंथां
औ औ जागोन दे रायलाय जागोन औ
जोङो होनबा जों सावरायदिनि जोङो नोंथाङाथ' होनगोरदो दे ओ बेफोरबायदि फार्म खालामनायनि गेजेरजों जोङो सिगां माबायदि खालामगोरनांगौ आरो बेफोरनि गेजेरजों माबायदि मुलाम फा मोननो हायो दाव फाराम खालामनायनि बागै फंनैसो होननो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन हागोन
औ
दा जोंहा जोंनि दोनैनि बे सुबुं माहारिफोरा माने गासैबो बिथिंखौनो जिब जुनारानो होन बा दावमा दावफ्रायानो होन माने खम बिबांनि लानानै गोजोननाय मोनला बा मुलाम्फा जानायखौ बारा मोनला जायनि जाहोनावबो दिनै गासैबो माने फारामनि लामा बानायनाय लामाखौ लानो हमबाय जायनि जाहोनाव माने दोनै ओ
गोबां सुबुङा माने रांनि बिगोमा जानोबो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो बा जों खोनायो। जोंहा दाउ फार्म होननानै बुङोब्लाथ' दिनै मोनसे ओरैबादि मुलाम्फा फा गोनां मोनसे बिजनेस बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो।
औ
गोदोनि समावहाय माने सुबुंफोरा दाउखौ न'नि आन्था न'आव फिसिनाबा आलासि-दुमसि फायोबा जानो थाखायसो फिसियोमोन नङा होनब्ला।
खोनादों हेल' औ ओ
ओ दा दिनैनि मुगायाव माने बेनि लोगोसे बे फारामो
दाउ फाराम बोरमा फाराम
दा दानिया मा खालामो दाउ फार्म बानायनोब्ला मा खालामो। संनि उनाव मा खालामो बेयाव ना फिसिबाय ना फिसिनानै बे माने बिनि सायाव माने न' लुबाय बे न' सायाव माने दाउखौ दोनबाय बे बे दाउनि खिनाय माबाखौनो माने। आ नाया मोनजाबाय नायाबो देरबाय बिथिं आरो दाउआबो देरबाय।
औ।
बेफोरबादिनो माने ओग दिनै माने दाबोल मोननै मोनथाम माने जोंनिया फार्मिंफोरखौ लानायखौ जोङो नुगासिनो आरो। दा दा बिदिनो माने जोंहा दाउ फारामनि बिथिङाव गोबां सुबुङा बेफोरबायदि आदब खायदाखौ बिगियानारि आदब खायदाजों माने बेफोरबादि आबादखौ बा फार्मनि आबाद बेफोरबादिखौ लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो।
दिनैनि मुगायाव माने बिगियानारिनि जुग नङा ओमब्ला नोंथां। बे बिगियानारिनि आदब खायदा जेरैबायदि जोंहा मा समाव माबायदि मेडिसिनखौ होनांगौ माबायदि भिटामिनफोरखौ होनांगौ। बेफोरखौ माने दिनै जोंहा माने नायनानै मिथिसै। जायनि जाहोनाव गोबां सुबुं माहारिफोरा माने बेफोरबादि। आदब खायदाफोरखौ मबाइलाव नायनायनि गेजेरजोंनो मानो बेफोरबादि बिजनेसफोरखौ आ मावनाय मावनानै आरो बिगियानारिनि आदब खायदाखौ लोब्बा लाख खैनानै माने हेफाजाब लानानै। खामानियाव गोरलै जानानै फैदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। दा बे बेफोरबायदिनो जोंहा बोरमा फाराम होननानै बुङोब्ला जोंहा बोरमानि बेलायावबो गोबां मुलाम्फा जानानै जानायखौ जोङो नुगासिनो गोदोनि समावथ' जोंहा माफा मानै न'खरसेयाव लानाय नुयोमोन नाथाय दिनै न'खरसेयावनो फाराम बानायनानै जौसे नैजौ बेफोरबायदि बोरमा फोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो माने गोबां सुबुङा गावनि न'खरनि रांखान्थि हालोदखौ मोजां खालामनानै लानो हादों दा बेफोर बोरमा दाउफोरखौ दोनै गुबुन हादरसाफोराव गोनांथि जानायफोरावबो माने दिनै साप्लाइ खालामनानै ओ रां खामायनायखौ माने गोबां बेसेननि रां मोननायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो
दा बे बिथिङावनो नोंथाङाबो जुदि माबाफोर नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो माने आ
दाउ फिसिनाय बा बोरमा फिसिनानै गोबां रांनि बिगोमा जानो हानाय बेफोरबायदि नोंथाङाबो आरो नुदों नामा
औ
बेफोरनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ जागोन नोंथां बेफोरबायदिनो बोरमा आरो दाउ फाराम खालामनो थाखाय ओ जोङो सिगाङावहाय बिनि थानो थाखाय जोंनाव बानायनो नांगौ नङा होमबा आरो बेनो होनो थाखाय आदार आरो जों बे दाउनिफ्राय जों बिदै मोनो आरो बेजों लोगोसे जों बेदर मोनो बेखौ जोङो केजि हिसाबै फाननानै जेब्ला देरनानै होयो जेब्ला बि जायो अब्लाबो केजि हिसाब फाननानैहाय बेखौहाय गुबुन गुबुन देस फोराव फाथायहरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जों बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन नोगोरफोराव जों जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जों गोबां रां आरजियो आरोना न'खर सालायनायाव ज बेनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनदों आरो बोरमा फार्म खालामनो थाखाय जोङो बोरमा होनो थाखायथ' मोनसे न' नांगौ बोरमायाथ गोजौ बिनि थाखाय मोनसे बैसां बादि लुनो हानांगौ जायो अब्ला बियो थागोन अब्ला अब्ला बेखौहाय बेफोरबायदि खालामनानैहाय बेनि थाखाय आदार नांगौ जायो आदारखौ जोङो फाग्लांबा न'खौ जों फिसिनोब्ला जों मानसि नायनांगौ जायो आरो मुलि होनांगौ जायो जाहाथे बिजयानुफ्रा फैनानै बे बोरमाखौ जेबो जेंना द खोख्लैथों बेफोरबायदिनि बागै आरोना आरो गुबुन गुबुन बेफोर बायदियाव थांनानै दंफां बिलाइ गाम्बारि बिलाइ औमा बिलाइखौ लाबोना होफैनायजों लोगोसे जोङो बेखौ जोथोन लानांगौ जाहैयो आरोना आरो लोमजादों साजादों जों बेखौ खौ नायनानै जोङो खेल लानांगौ जायो आरो बोरमानि बेसेनाथ' गोबां नङा होमबा जोङो बेनिफ्राय जोङो मोजां मोजां माने बेखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरोना गुबुन बेलायाव नायोब्ला जों मैसो मोसौखौ जों फिसियोब्ला जों बिनिफ्राय गाइखेर मोनो गाय मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोननायजों लोगोसे जोङो बेखौ फाननानै बिदिनो गिहि गायखेर दाखा बेफोरबायदि जोङो दखानफोराव साहा दखानफोराव हैनानै जोंङो रां खामायनो हायो आरो ना नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नंगौ नंगौ।
औ बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां माने नांगौथिखौ जों बुथुमा लानो हानायखौ जों नुनो थाङो आरोना थिग बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों मोननो हायो आरो मैसोनिफ्रायबो जों बेफोरबायाददि खालामखौ जों मोननो हायो आरो मैसोआथ' जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो मोसौआबो जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जेरै हालेवनायावनो होन बेफोरबायदि गाइखेर होनायावनो होन। गोबां रोखोमाव जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो आरोना बेफोरदि नांगौथिफोरखौ जों ज अनानै होयो आरो बेखौहाय मान फिसिनो थाखाय जोङो जोथोन लानांगौ जायो गुमनांगौ जायो आरो बिनि थाखाय जोङो मोसौ गलि खालामनांगौ जायो मोनसे गलि खालामनांगौ जाहैयो आरो बेखौ खानो थाखाय लाव खारनांगौ जायो नङा मोनथां बेखौ नायनानै जोङो मा? बिसेबां जखानि जोङो लागोन हयथ' नैजि सोर जुदि जिबा नैजिफोर लायोबा जोङो बेखौहाय नांगौथिफोरखौ जोंङो जगायना होनांगोन आरो ना। बुंनो थाखाय मानथिनांगोन आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदि जायगा नांगोन आरोना गांसो गोनां जायगा जाहाथे बियो गावनि गथैखौ सखुंनानै लानो हानाय बायदि नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदि खालामोबा माने नांगौथिफोरखौ जोङो मोनफुंनो हानायखौ जों मोननो हायो आरो ना। ओ नोंथाङा आरो फंनैसो होनबावनो हागोन नामा?
औ बेफोरनो जोंहा माने ओ ज बोरमा खासि बायनाय बे फार्मावनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
बेबायदि बोरमा खासि बोरमा खासि बा बेफोरबायदि बो माने जोंनि ओ फार्मनि मोनसे ओ माने
औ
मुलाम्फा आं खामानि आरो।
औ
दिनै
मासे दाउआ ओरैनोमा खासि नङाब्ला बेयो सेजौ बा औ नंगौ थारैनो नोंथांनि होननाया नोंगौ। होनबा नोंथां जोंनि समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा? अके औ
औ औ दे